हेलौ
औ खोनाबाय। मा लाराय नांग? मा जानला मानला मिनि
जानला मानला ओद बाद सोरनाबा कल‌ लाराय खल कलनि थासआ जोबनानैबो फैयाखैनो।
ए आना जदो आरो ना?
गोद माने गोदान टास गेलेफिननो फैयाखै जाहैदों।
ए
आंनाव आव फैया बाथाय ल'स
सिफिखार अपसनानो माबासो आना गोजौआवल' थाबाय।
गोजौआव ल'खा।
ए स्पिकार माबा अपसन गैखाया ना? माथो होथाबनासो लारायदों।
फ खोनादों।
औ
एसे नेद गैया खोमादां नोंना?
अनलाइनसो बा
बिसिङाव सो जागोन दावराव दावसि मोननायसो जासिगोन।
मा ओंख्रि जाखो होनदोला?
ओंख्रिया मामोनथाय अ' फुर म' बुद एवलाबायनायसो। ने
नाआ
आ नोंसिनालाय?
माबासो मेवाइजों अन ओ मेवाइजों अनला मेवाइ अनला ओमफ्राय माबा मा होनो इखो
मा होनो इबा
आलु भाजा
आलासि जाहैदोंखोमा आरलै मालाय
क'क्राझार इउनिभारसिटि लादों जालायबावो ओमफ्राय गहाटिआवसो लादोंमोनलै
थै लासिंसिं माबाल' खेनसे फैदों मा होनोमोनलाय? जन्था कलेजाव फैदों आरो जेनथेने
लायाखैलै चयदुरावनो लानाय आरोबो केनसेल जाबावनोसै जोंनावबा थांनानै लानोसै सेकेण्ड मेरेड लिसआव
उईद्र' केन्सेेल जानाया
गावाबो राजसा सोरबा उइद्र' खालामफ्लांदों मास्टारा होनदोंमोन माथो इयो।
मा नोंलाय सोनाव सोनो जा उइद्र' जाला जोबदों सेकेणड मे लिस्टआव सोनाहोजोब्बाय।
औ
हारसिंसो जादों खोमादां
दाब्लाजों दाब्लाजों माबा होनदों नामा मा होनो ओंलै ना
दाब्ला जों गखुल आरसावनो ओमफ्राय अनसाय
औ
अनसाय ना साइन्सनो
खामो खेला एबो ओमफ्राय आं साइन्स लानानै डिग्रि ला नायखौ आस्रुत मोनदोआरो
हम
साइन्स जाखि दिगिरलांबा अ लाइन फ्राव थां
इन्ट्रेस्
ए लाइनावसो थांखा नांगौलैना साइन्स लानायफ्रा
टुवेल्भ सिमाव दालाय निट जे इ इ थाया दालाय खोनायाखै हेलौ